औ हेलौ
नों खोनादों ना?
औ खोनादों
नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ माने गामिनि एबा लामानि बागै एसे फोरमायनानै खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन लामा मानेथ' जाहैबाय जोंनिया गुबुन दाबसेनिफ्राय ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम दावगायलांनो हानाय जेरैहाय जों लामायाव थाबायो बेनो नङा होमबा ओ गोदो गोदाय बेबायदि हान्था मेला एबा लामानि थि गैयैनि जाहोनाव जों दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थांनायाव जोबोर खस्थ' जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ नाथाय दा जुगजों सोलाय ओ जुग सोलायनाय नि गेजेरजोंनो हान्था मेला गारि मथर दावबायनाय लामा गासैबो ओंखारलांजोबाय बेनि जाहोनाव जोंनि जिउआव जोबोर सहसैनो मावनो हानाय खामानि फैबाय आरोना नोंथां
नंगौ
ओ ओमफाय ओ जों गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो थाखाय लामा मोजां जानायनि जानाया जोबोर गोनां ओ हान्थामेला दहननाया जों सुबुं माहारिनिनो खामानि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ दा गाज्रि लामा हान्था मेला जायोब्ला जों ओ सोरबा सासे मानसिया बेमार जाब्लाबो जों थाबै हस ओ हस्पिटालाव देहा फाहामसालिआव थाबैनो मोनहैगनो मोननाय नङामोन ओ बेवहायनो सोरबा गोसा बेमार जानाय बेनि अनगायैबो फरायसाफोराबो आरो ओ लामा गाज्रिनि जाहोनाव गोबां सुबुंङानो गोजान गोजान जायगायाव थाबायनानै फरायहैनांगौ जायोमोन आगोल नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ नाथाय दा हान्था मेला बा गारि मथर लामा ओंखारनायनि जाहोनाव ओ सुबुंफ्रा ओ सहसैनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ गुरैयैनो सहसैनो ओ ओंखारलांनो हायोमोन आरोना नोंथां ओ हायो आरो ना
औ
ओ हान्था मेला गैयामोनब्ला जोंना ओ एसे मानसे‌ सुबुंनि जिउआव जोबोर खस्थ फैगौमोन ओ थाबायना थांनांगौमोन ओ गारि मथर सालायनो हानाय नंङामोन नोङा होमबा नोंथां
नंगौ
ओ बिब्दिनो ओ गामि फिसा फिसाबो हान्थ ओ दासिमबो ओ गामि फिसा फिसा हान्थामेला लामा गैयिनि जाहोनाव ओ गारि मथर लांनाया जोबोर खस्थ' जागासिनो दं दाबो नोङा होमबा नोंथां
नंगौ
ओ जा जायगायाव ओंखारदों बेवहाय खहस जाबाय ओ गारि मथर थांनो हाबाय बिदिनो आरोना नोंथां ओ हान्था मेलाखौ ओ हान्था मेला मानेथ ओ जों दावबायनाय लामा बेबायदियानो ओ जों बहाबा गोजान थांनो गोनांब्ला ओ जोंनि हान्था लामाया मोजां जानांगोन अब्लासो जों ओ गोजोनै बेरायना फैनो हागोन नङाहोनब्ला नोंथां
नोंगौ
नोंथाङाबो हान्था मेलानि बागै जा मिथिगौ बेखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा एसे एनै
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ
लामायाथ' जोंनो सुबुं माहारिनि जिउआव अ जोबोर गोनांथार मानो होनोबा जों मोनसे माने गामिया जौगानो एबा मोनसे हादोरा जौगानोब्ला जोंनो लामाखौ नांगौ जायो मानोना ओ मायबा मोन से मुवा एबा बेसादफोरखौ जोङो लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय लामाखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबायदिनो ओ बे लामाया जोंनो जोबोर हेफाजाब होयो
औ
लामाखौ जों मोननै बागआव राननाय जेरै मोनसेया जाहैबाय ओ राजा लामा एबा हाउ हाइवे ओ बे लामाया जोंनो गुबुन रायजोनिफ्राय गुबुन दाबसे रायजोसिम सहैनायाव मदद होयो आरो मोनसेया जाहैबाय गामियारि ओनसोल बैफोर गामियारि ओनसोलनि लामाफोरा जेरै टाउन सहरफोराव थांनायाव जोंनो जोबोर मदद होयो बै लामाफोरजोंनो जोंनि खायसे माने फरायसा ओ फरायसुलिफोरानो मो टाउन सहराव फरायनो थांनो हायो बै लामाया जुदि मोजा मोजांब्ला जोङो फरायसाफोरा साइकेलफोरजों माने गारि मथरफोरजों माने थांनायाव एसे गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबादिनो ओ माब्लाबाफोर सोरबा हरखाबै लोमजाब्ला एबा सोरबा
सोरबा
जाब्रबथाय बा उम माहोनो गाज्रि जाथाय एक्सिडेन्ट जाबा बैफोरखौ जोङो ओ डक्टर एबा हस्पिटालाव लांनो थाखाय जोंनो लामाखौ नांगौ जायो बे लामायानो जोंनो जोबोद मदद खालामो जायनि जाहोनाव ओ हस्पिटाल एबा डक्टरनाव जों थाबनो सहैनायनि थाखाय जोङो खायसे सुबुंनि जिउखौ बासायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ ओ बुंनो थाङोबा जों बर' हारिनि सुबुं फोरा बांसिनानो आबाद मावो रांखान्थिनि थाखाय बैफोर आबाद मावनायनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो माने बाजार एबा बेफार फालांगि खालामनानै जोङो रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
बैफोर आबाद मावनायनि फिथाइ सामथाइखौ जोङो बाजाराव लांनो थाखाय लामाखौ नांगौ जायो
औ।
जायनि जाहोनाव जों नांगौ बायदि। माने रांखौ मोननो हायो।
औ।
जेब्ला लामा मोनसेया गाज्रि जायो अब्ला बै। ओनसोलनि आबादारिफोरा नांगौबायदि। ओइ फिथाइ सामथाइनि। रांखौ मोननो हाया मानो होनबा बै ओनसोलाव थांलाय फैलाया एसे खस्थ' जायो नङा होमबा लामा गाज्रिबा नों थां थिग बेफोरबादिनो लामा मोजांब्ला। ओ आबादारिफोरा नांगौबायदि रांखौ मोननो हायो।
उम।
आरो गुबुन गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा ओ जेरै फैनानै। मानास हाग्रामा काजिरङा बैफोर औ माने बेरायहैयो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
जोबो बै लामाजों लामानि गेजेरजोंनो दावबायहैयो
औ
मानो होनबा लामा नङाबाथ' जेथिंबो माने आस'खान्दा बायदि जाहैगोन नङा होमबा बबेथिं थांबा बबेथिं मोनहैगोन सहैगोन बेनि जेबो उदिसानो थानाय नङा
औ
बैफोर लामाया मोजांब्ला ओ माने जोंना माने गुबुन हारिनि एबा हादोरनि मानसिफोराबो फैनानै माने थांलाय फैलाय खालामनो माने मोजां नाङो बेनिखायनो थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोर माने मोजां जायो लामा मोजांब्ला
औ
थिग बेफोरबायदिनो जोंना ओ लामायाव जेसें मोजां बेनि एसे गाज्रिबो जानानै दं मानो होनबा खायसे सुबुङा लामायाव थांलाय फैलायनायनि माने नियम एबा बा नेम खान्थिफोरखौ मानिया जायनि जाहोनाव एक्सिडेन्ट जायो जाब्रथाय जायो।
औ
जायनि जाहोनाव सुबुंनि जिउआ जोबनानै थाङो बैफोर लामायाव जोंना सालाय थांलाय फैलाय खालामनायाव जों जोंना माखासे नेम खान्थि दं बैफोरखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ।
बैफोर ओ‌ नेमखान्थिफोरा ओरैबायदि माने जायफोर बाइक गारि मथराव थाङो बैफोरा हेलमेट‌‌ गाननांगौ। आरो कार मारुथि गानयावबो थांनायफोरा‌ माने सिट बेल्ट गाननांगौ नङा होमबा नोंथां?
उम।
आइ खायसे मुवा जिनिद बेसादफोरखौ जायालासिनो थांनांगौ जायफोर फेग्रा मुवा बेफोरखौ जानो नाङा नङा होमबा नोंथां।
औ।
आरो जोङो रेड लाइट एबा गोजा राइटजोंबा थाथ'नांगौ बेफोरबायदिनो खायसे नियम दोङो जेरै जेब्रा खरसिं बेफोरखौ जोङो माने बिफोर नेम खान्थिफोरजों जों थांनो नांगौ बिदिब्ला जोंना माने एसे मोजां जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेफोरबायाददिनो जोंना लामाया मोजांबो आरो खायफायाव जोंना गाज्रिबो ‌। मोजां सुबुंफोरा मोजाङै थांबा मोजां जायो नङा होनबा‌ नोंथां?
औ।
उम। जोंना दा समाबो जाना फैबाय नोंथां।
औ।
ओ नोंथांजौ रायज्लायनानै जोबोर खोथा मोनथिनानै मोनबाय।
औ नोंथांजोंबो ओ नोंथांजों सावरायनायबो जोबोद गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। ओ नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय।
बिदो आं आसा खालामो उनावहाय बिब्दि राय्लायनो मोनबावगोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबावगोन। बिदिब्ला दोन्थनोसै।
औ नोंथांनिसबो साबायखर थाबाय दे।